हेल' औ नोंथां औ खोनादोंना? खोनादों?
अ खोनादों नोंथां बुंनाय।
औ जेसेमबा जों सावरायलायनोसै ओ ओरै ना बर'फ्राथ माने बायदिसिना ना बा-बा बेदर फिसा बिदि नायागिरनानै जायो नालाय जों बे ना हमनानै जानायनि बागैनो इसे सावरायलायनो सै आरो नोंथां।
जायो नोंथां।
औ औ दे होमबा नों थाङा एसे फोरमायनानै हो दो माबायदि जोङो गोदोआव माबायदि ना हमनानै जायोमोन ओ दाबो आरो दा दासिमाव जों माबायदि ना ना हमनानै जाबोगासिनो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा।
नंगौ नोंथां ओ ना हमनाय बेयो थारैनो जोङो हो बेखौ गोदोनिफ्रायनो जोङो खालामबोबाय दोङो दाव दाबो जोंनियाव ना हमनाया दङ'। ना ह हमनाय बुङोबा जोङो बे खौ ओ जेखाय जेखायजों जोङो गुरनानै ना हमनायखौबो नुनो मोनो आरो जों दांग्रोमनानै हमनायखौबो नुनो मोनो आरो जोङो लङा एबा हाख खर बायदियाव हाखर बायदियाव दै खौ सारनानै जोङो ना हमनायखौबो नुनो मोनो नोंथां। जोंनि औ जोंनि जायगायाव बिदिनो ओ दैज्लां बोथोर फैबोला अखा हायो बै अखा हानायजों लोगोसे जोंनिया नाफोराबो ओ दै जाना थानाय जायगाफोराव जमा जमा जाना थायो। आरो बैफोर जायगायाव जोङो गोबाङैनो ओ ना गुरनायखौ नुनो मोनो। आरो ना होननानै बुङोबाथ' नोंथां जोंनिया सें ना, गोरि ना, एबा बोथिया ना फिथिख्रि ना बेफोरखौ जोबोरैनो मोननो थाङो नोंथां। औ नोंथांनि जायगायाव मा रोखोमै नाखौ हमो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ। ओ बेबायदिनो ओ नोंथाङा जेरै फोरमायदों बेबायदिनो जोंनियावबो माने बे एखे माखासे एखे सेम गोरोबलायनाय आदबजोंनो जों नाखौ हमनानै जायो आरो। जोङो दैज्लां बोथोरावथ' ओ दैबारि फैनाय बा दै-दै गोदान फैनायावहा जोंहा ख'खा खाखि ओ सेन बायदिसिन साना ओं। बेनि उनाव जोङो बैयो ओ जायखौ जे सानानैबो जों हमो होजायो माने जायखौ फासि जे फासि जे ना मा होनोम आस्रा जे ना फासि जे होनोमोन बे
आ जोंनि जायगायाव बेखौ आस्रा जे होनो नोंथां। ओ जे जायखौ जोङो सारो नङा होमबा नोंथां?
औ सारनाया बेयो औ। आरो आं बुंनाया नोंथां बै मोनसे खौ होनदोंमोन आं बेयो बे नाया जे फासिनानै थायोना दैयाव होनानै दोनोब्ला
अ जोंनिया बेखौ लाङि सानाय हो होननानै बुङो।
औ औ बेफोर बेफोरबायदि होनानैबो हमनानै हमनानै जानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औ बिदिनो औ बिदि नो गोबां रो खोमनि जों ना मोननो हायो जोङो मावा ना फिथिखिरि ना बा बालाबोथिया ओ नास्राय गोरै ओ लोगोसे जोङो माखासे माने मोजां मोजां ना बेसेन गोसानि ना जेरै ओ सिंगि ओ मागुर खल बारालि बेफोरबायदि ना खौबो जोङो बै ओं खखाफोराव जोङो नांनायखौ मोनो आरो
बेबाय
गौ नोंथां ओ नों थाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो बै दै गोलैबाय थानाय जायगायाव जोङो ओ खखा साना दोननायखौ नुनो मोनो बेवहाय ना या बेयो हाबनानै थायो जे दैजों गोलैनायजों लोगोसे नायाबो गोलैफायो नालाय बेयाव हाबनानै थायो खखा बुङोबाथ जों बे खौ औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बे खुगा खिनाखौ जों एसे ओ गुवार खालामनानै आरो ओ बिदिनो खालामना दोननाय जायो आरो जोंनि जायगायाव ओ सेन सानायखौबो जोङो नुनो मोनो गोबाङैनो बै सेन खौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायनाय जायो बेखौ नआव बो बानायो नोंथांनि जायगायाव से सेन सायो नामा
ओ जोंनि जायगायावबो सायो नोंथां औ ओ सेनखौ गोबाङानो सायो नाथाय जोङो आगोल समावहा नुनो मोनोमोन सेनखौ जोङो गावनो नआवनो हेबनानै ओ बिदिनो हेबना लानानै जोङो ओ दुब्लिफोराव बा दैयाव दैमाफोराव बे सेनखौ खानाय नुयोमोन नाथाय आथिखालाव जोङो बे सेन हेबनायनि बेलायाव माने गोबां मानसिखौनो हेबनाय नुला ओमफ्राय रोंनायबो नुला माने बाजार फोराव मोनलाबायनाय बै बायनानैसो सानायखौ नुनो मोनो आरो दा जों-जोंनि ओनसोलफोराव बा जोंनि गामियाव जायगायावहाय।
नोंगौ नोंथां। ओ बिदिनो ओ जोंनि जायगायावबो नुनो मोनो आरो ओ जोङो जोबोद खम नुनो मोनो बै सेन ओ जेखाइ खबाय बेफोर बानायनायखौ। ओ नुन नो मोनो आरो बेखौ एसे एला बोरायफोरखौ गोदोनि बोरायफोर दङ नालाय दाबो बैसोरखौ बानायनायखौ नुनो मोनो दाबो। औ नोंथां नोंथांनि जा ओ जाय गायाव ना सारनाय नङा होमबा? बैफोरखौ माजों माजों सारो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
ओ ना सा हाखर सारनायखौ होनदों नामा नों? थां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोङो बे हाखर सारनायाव जोङो जुदि दैया एसेब्ला जोङो हाखरफ्रा फिसाब्ला जोङो ओ बै थिं जायखौ जोङो सुनै ओ लाबोजानाय बै थिं मोनोना ओ थिं
औ थिं बुंबाथ' बेवहाय बेवहाय ओइ औ नोंथां।
बेबायदि ओमफ्राय बै थावनि बिदिनो थिं बेफोरजों माने जोङो बानायनानै लायो आरो सारग्रा बानायनानै बेजोंबो सारो। ओमफ्राय ओ लो ओ मा खासिफ्रा बिदिनो ओ थोरसि एसे एनै दैफोरखौ जों थुरस थोरसि सि बा दाबोरफोरजोंबो सारनानै जोङो हमो आरो नाखौ। ओमफ्राय जुदि बिलो गिदिरबाथ' जोङो ओ माखासे मेसिन ओ माने गोजौ थाखोनि मेसिनफोरखौ जों बाहायो औ औ दै सारग्रा जोङो थावजों बाहायजानाय बै मेसिनखौबो बाहायो लोगोसे आरो जोङो आथिखालाव जोङो ओ मोब्लिबारिजों सोलिनाय माखासे मेचिनफोर दङ' बैफोर मेचिनखौबो जों बाहायनानै ओ नाखौ हमो आरो सारना दैखौ सारनानै नाखौ हमो।
औ बिदिनो ओ जोंनि जायगायाव खुसियाबो मोनलाबायो। बै खुसियाखौ जोङो ओ हा सिङाव बेयो घाता गाता सिङाव थायो नालाय बेखौ जोङो खदालजों जावनानैबो गोबांखौनो हमनायखौ नुनो मोनो। आरो लोगोसे बेख खौ जोङो बे खुसिया सुलि होनना बुङो। जायजों जोङो। सुयो सुनाइन सुनानैबो जों खुसियाखौ हमनाय जायो आरो न'।
नोंगौ औ।
नोंथांनि जायगायाव आय' हर समाव दै बोहैबाय थानाय जायगायाव गोदोर गोदोर ना अंखारो नामा?
ओं दैज्लां बोथोर ओ माफा मानै जोङो मोननो हायो नोंथां, ओ दैज्लां बोथोराव ओ बिदिनो अखा हाबाय थायोब्ला दैया ओ बारियोब्ला जोङो मोना। मोनाबिलि समावहा माने गोबां मानसिफोरखौनो स बा सिखा बायदिस ना लानानै, ओ जों बे दैमा ओ जिं जिङाव, बै ना गिदिर ओंखारनायफोरखौ बा खुसिया मालाबा समाव खुसियाबो मोनो। बेखौ माने ओंखारनायफोरखौ नायगिरनो थाङो आरो, नायगिरनानै मोनबोयो बेबायदिनो ओ जोङो। ना गो गोरि गिदिर गिदिर गोरै ना। ओमफ्राय मालाबा खुसिया, बेफोरबायदि नाफोरखौ जों मोनबोयो आरो। औ बेबायदिनो औ।
जों बिदिनो बै जोंनिया दुब्लि बारियाव माइ गायनाय जायगायावबो, जोङो माइ सिं सिं जेब्ला सानदुं गोसा जागोन। अब्ला बेवहाय माइ दुब्लि बारियाव दै थानायाव खना खनायाव जोङो ओ साया जायगायाव नाखौ जमा जाना थानाय नुनो मोनो, आरो बैफोर नाखौ जोङो जायगानिनो सुबुंफोरखौ हमनानै जानायखौ नुनो मोनो। नों दा
औ नंगौ नंगौ।
औ नोंगौ।
बेफोरबायदिनो जोङो गोबां रोखोमनि ना मोनो, नोंथाङा बुंबाय। बेवहाय ओ सिंगि मागुर बेनि अनगायैबो जोङो हाखराव फिसिनानै मोननाय नाफोरखौबो जोङो मोननो थाङो। जोङो मिरगा ना, कमलघाट ना। औ। ओ रौ ना बैफोर नाफोरखौबो जोङो ओइ दैज्लां समाव जोंनिया हाखरफोरा लोमसावनानै बै हाख फुख्रिनि बा हाखरनि नाया फैनानै जोंनि बैफोर दुब्लिबारिफोरनि गोथौ जायगाफोराव थानायखौ नुनो मोनो। आरो जों बेफोरखौ ओ सार दै बैफोराव जमा जाना थानाय दैखौ सारनानै जोङो ना हमनायखौ नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंगौ औ
नोंथांनो बै जोंनिया फुख्रियाव जोङो ओ लङाफोराव जोङो बोथिया नाफोरखौबो मोननो थाङो बेयो हाब्रुआव एब्लेनानै
औ नोंगौ
औ नोंथां
ओमफ्राय नोंथांमोनथिं बे आ थुरिना बायदिफोरखौ मोननो थाङो ना थाङा? थुरिना बामि बामिना
बामि नाखौ जोङो गोबाङैनो दैमा जोंनि खाथियावनो थानाय दैमायाव जोङो गोबाङै मोननो थाङो आरो थुरि नाखौथ' जोङो ओ जोंनि बै हाखरफोरावनो मोनला मोनला बायो नोंथां।
जोङो औ बुंनो थाङोब्ला बे ओ बामिनाफोरखौ जोङो माने बांद्राय मोनला नङा होमबा नोंथां?
नंगौ बिदिनो सिंगि ना मागुर ना बे फोरखौबो जोङो बुहुत ओ जोबोद खम मोननो थाङो। दानिया नोंथां।
नोंगौ नोंगौ बेखौबो गोबां माने खम फैयो आरो बे मोनैनि थाखायनो माने बिनि बेसेनाबो गोबां जानो हमबाय।
औ नोंगौ नोंथां ओ बिदिनो जोङो बे दुब्लि बारियाव गोबां हिन्जाव फोरखौ जोङो जो जेखाइ लानानै जों ना गुरनायखौ नुनो मोनो। आरो बेयाव बे ना लागोन थाखाय जोङो खबायखौ बाहायनाय खौ नुनो मोनो नोंथां।
नोंगौ नोंथां। दे होमबा नोंथां ओ दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां?
दे बिदिब्ला नोंथां गोजोन्थों नोंथां।